खोनादों?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रा रायज्लायनो सानोममोन सोलोंनायाव गोनोखो थाखोनि गोनांथिया माबादि बेनि सायाव ओ नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां
सोलोंथाइ लानायाव सोलोंथाइ लानायाव गोनोखोनि गोनांथि।
औ सोलोंथाइ लानायाव गोनोखोनि गोनांथि जोबोद दङ मानो होनोब्ला सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि सावस्रि दानाय जोंनि देहा सोलेर ओ फ्रा गोख्रों जानांगौ होनब्लासो जोंनि साननो हानाय गोहो जोंनि बुजिनो हानाय गोहोआ बाङो होननानै आं सानो नों नोंथाङा मारै सानो सोलोंथायाइआ गोनोखोनि सायाव सोनारो होननानै।
ओ दा नोंथाङा मोजां बाथ्राखौनो बुंदों दा सोलोंथाइयाव जों दा ओ दानि से ओ मुगायाव गोनोखोआ ओ जोबोरै दावगाबोगासिनो दङ दा सोलोंनायाव जों गोनोखोनि मददजों जों ओ खम बेसेनावनो ओ आरो ओ खम बेसेनावनो आरो गोरलै गोरलै राहायावनो जोंङ सोलोंथाइखौ लानो हायो सोलो ओ गोनोखोनि हेफा फाजाबजों जों नांगौ ओ सोलोंथाइखौ ओ जाय जाय ओ फरायसालिफ्राव थांनो ओ खस्थ' मोनो बिसोरबो ओ, गोनोखो गोनोखोआव थानाय बेसादफोरखौ जों इजिलि उम मोननो हायो, दा आं नोंथांखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो बुंदेरबावनो खावलायनाय जाबाय,
नोंथाङा मोजांखौनो बुंदों गोनोखो आ गोनोखो होननानै बुङोब्ला जोङो दानि जुगाव जे दाजेमारि आरो बायदि रोखोमनि ओ सोमजिथायजों लोगोसे जाय जाथायखौ जोङो इयुनजों लोगोसे खारफानो सोलोंनांगौ, ओ गोनोखोआ बेनोदि जाय दाजेमखौ जाय आगजु आरिफोरखौ जोङो जुग आरो जुग लोगोसे सोलायबोबाय थायो बेफोरखौनो आं गोनोखोनि जोबोद गोनांथि होननानै सानो ओ जेरै गोदोनि समाव दसथा गोनोखोनि, आब्रुथि दंमोन आरो दानि समाव आलादा गोनोखोनि आब्रुथि दङ। बेफोरो समजों लोगोसे खारफानाय मोनसे जाथाय जायनि थाखाय जोङो गोनोखोनोखौ मोजाङै मोजां जोंनि थांनानै थानाय थासारियाव सोलिलांनांगौ होननानै आं सानो। नोंथाङा माबायदि सानो गोनोखोआ जोंनि थांनानै थानाय थासान्दियाव, माबायदि गोनांथि दं होननानै
ओ नोंथां बाथ्रा बुंनाया जोबोरै सैथो गो ओ गोनोखोआ जोंनि सानफ्रोमबो थांनानै थानाय राहायाव जोंखौ जोबोरै मदद खालामो। ओ जो जोंनि सानफ्रोमबोनि खामानिखौ गोरलैयै ओ मावनायाव एबा सो ओ सुब गावनि सुबिदा बादि माव नायाव ओ खस्थ' खालाम बारा गोबां खस्थ' खालामालासिनो, गोरलैयैनो जोंनि खामानिफोरखौ ओ मावफुंनो हानायाव जोबोरैनो मदद खालामो। आरो जो जोंनि सानफ्रोमबोनि थांनानै थानायनि ओ राहाखौ, ओ जोबोरैनो गोरलै खालामो बेजों लोगोसे जोंहा दानि ओ हान्था मेला बो फरायनाय, ओ साख्रि बाख्रि गासिबो बेलायाव जोंहा गोनोखोनि जोबोर गोनांथार जानानै फैदों, ओ बेनिखायनो गोनोखोआ जोंनि थाखाय ओ मोजां खाबुखौ नो लाबोदों होननानै आं सानो दा नोंथाङा मा सानो गोनोखोआ गा दा सुबुं समाजखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैयो ना मोजाङै गोहोम खोख्लैयो नोंथाङा मा बुंनो सानदों?
आं बेखौनो बुंनो सानो, सुबुं समाजनि सायाव गोनोखोआ बुहुदै ओ मोजां गोहोम खोख्लैदों मानो होनो होनब्ला गोदोनि समाव जोङो, माइ गायनो थाखाय दुब्लिखौ हालेवनांगौ जायो हालेवनाय सम समाव जोङो मोसौजों हाल एवनांगौ बेयाव गोबां टाइम लायो आरो दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टर दिहुनबाय ट्रेक्टरनि दारै जोङो थाबैनो ह हालेवनो हायो आरो गोबां बिगा जेरै जि बिगा सोरनाबा जिबा बिगा बाजि बिगा बेफोरबायदि माइ गायनायखौ सुबुंफोरा गायनो थाखाय बुहुद प्रब्लेम जायो जायनि जाउनाव सुबुंफोरा गोनोखोआरि द - मनि बाहाय माइखौ गायनो हायो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंदों हान्था मेला थांलाय फैलाय गारि मथर जेरावखि थाङा मानो गोदोनि टाइमाव गराइ गारि मोसौ गारि बेफोरजों थांनानै हान्था मेला खालाम पि पप जायनि जाउनाव जिबा किल'मिटार बा नैजिबा किल'मिटार बेफोरनि थाखायनो गोबाछछ्व टाइमनि गोनांथि जायोमोन दा गोनोखोनि जुगायाव गारि मथर थानायलाय बेफोरखौ जोङो जिबा मिनिटफोर एबा जि मिनिटनि गेजेरावनो सौहैनो हायो बेजों लोगोसे गोजान गोजानाव थांलाय फैलाय हान्था मेला जेरै जोंनि थाखाय दङ बिरखंनि दारै जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायो बेजों लोगोसे जों दा सोलिफुबाय थानाय समाव गोजान जेरै ओ जोङो गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफाजों गोजान गोजान जायगायाव थालायोब्ला थाबैनो ओ खबर लालायनो हायो बेफोरो जाबाय जेरै मबाइलनि दारै टेलिफननि दारै बेफोरखौ आं सानो गासिबो गोनोखोनि थाखाय जानाय नोंथाङा बिनि सायाव माबा बुंबावगोन नामा?
अ दा नोंथां बुंनानै थानायां बाथ्राफ्रा गासैबो सैथोआनो। दा ओ गोनोखोआ जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि आं ओ थांनानै थानायखौ राहाखौ जोबोरैनो गोरलै खालामना होदों बेजों लोगोसे ओ फरायसाफोरा फरायसाफोरखौ जों गोनोखोखौ माबोरै फोरोंबोनांगौ माबोरै बाहायनांगौ बेफोरखौ ओ आरो गोदान गोदान गोनो खोनि हेफाजाबै मा मा ओ दिहुननो हागोन बेफोरखौ गथ'साफोरखौ फोरोंनायाव जों मा राहायोै फोरों नो होन बेखौ नोंथाङा माबाफोर ओ बुंफोरनो हागोन नामा?
नोंथाङा मोजांखौनो बुंदों दानि जुगाव जों गोनोखोआरि सोलोंथाइ लानाय जायखौ जोङो डिजिटेल ब्लेकबर्ड होननानै बुङो बेयाव जोङो माखासे सावगारिखौ इजियैनो गथ'फोरनो फोरमायनो बेजों लोगोसे गथ'फोरा आं बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय बबेबा दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो गारिनि हान्था मेला ओ स्कुल बास आरि दङ ओ आजिखालि गोनोखोनि मुगायाव अ जोङो ओ जेरै ए आइ खौ जों मोनथिगौ बेयावहाय माखासे क्लासाव ओ फोरोंगिरिफोरा बुंनायखौ जों बुजिजोबा थ' बे क्लासाव फोरोंगिरिफोरा माखासे बुंनायखौ बुजियैखौ जोङो ए आय फ्राव सार्च खालामनानै नायनो हायो जायखौ जोङो आर्टिपिचिएल इन्टेलिजेन्ड बुङो आरो बेजों लोगोसे गोबां बिथिङावनो जेरै ओ साख्रि बा बाख्रि ओंखारनायनि माखासे आ रिक्रुइटमेन्ट बेफोरखौ जोङो गोनोखोनि दारै मोनथिनो हायो आ
आरो बेखौनो आं बुंनो सानोदि दानि जुगाव गोनोखोनि थाखायनो जोङो आ बबे जायगायावहाय बेसेबां अखा हागोन बबे जायगायावहाय लैथो रुगुङाव थानाय सुबुंफोरा आ जोङो बुहुत भुगिबोनायखौ नुनो मोनो दैबाना आ सुनामि जाहोननि थाखाय बेफोरखौबो जोङो गोनोखोनि दारै सिगांग्रोनो मोनथिनो हायो आरो बबे जायगायाव बेसेबां अखा हागोन दिनैनि दुंथाया या बेसेबां बेफोरखौ जोङो गोरलैयैनो मोनदांनो हायो होननानै आं सानो। नोंथाङा जोंनि समाजाव दानि थासारियाव गोनोखोआ माबायदि ओ हेफाजाब होदों होननानै सानो आरो माबायदि गोनोखोआ सुबुं माहारिनि ओ सायाव गोहोम गोग्लैदों होननानै सानो?
औ नोंथांनि ओ बुंनाय बाथ्राया थारैनो जैथो दा ओ गोनोखोआथ' जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव मोनसे ओ नांगौ नां राहा जानानै फैबाय दा गोनोखो नङाबानो सो ओ सानफ्रोमबोनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बेखौ सानहरनो हाया दा गोनोखोआ जोंनि ओ सानफ्रोमबो जिउ जेरै आबादनिफ्राय लानानै फरायनाय ओ साख्रि बाख्रि साख्रि बाख्रि ओ आ आरो दानि जुगाव ओ आनजादफोर खुंनायाव आनजारबो खुंनायाव अफलाइन अफलाइन पेपारनि अनगायै दाना कम्पिउटार बेस टेस्ट एगजाम बायदिसिनाफोर खुंनायाव गोनो गोनो जोबोर गोनांसिनाम फैबाय। दा बेफोर ओ बेफोरो जोंनि ओ गोजाम राहा जेरै जाय राहाफोरा जोंखौ ओ जोंनि थाखाय गोबां सम जायो आरो जों जोबोरैनो खस्थ' मोनदोंमोन दा बेफोरखौ जोंखौ गोरलै गोरलैयै ओ जोंखौ जोंनि लामाखौ साबसिन हामसिन सुस्रांनायाव मदद खालामदों गोनोखोआ ओ दा बेनिखायनो आं सानो गोनोखोआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो गोनोखोखौ जों मोजाङै बाहायनो हानाया जोबोर गोनांथार ओ बेनिखायनो जों फरायसाफोरखौ मोजाङै माबोरै गोनोखोखौ बाहायनांगौ बेखौ मोजाङै गियान होनो हानाया गोनांथार। दा नोंथाङा बे ओ गोनोखोनि सायाव माबाफोर आरो बाथ्रा बुंदेरबावनो सानदों नामा?
औ नोंथाङा जे खोथाखौ बुंदों बे खोथाया गासिबो थार खोथा मानो होनोब्ला गोनोखो
गोनोखोखौ गोदोनि समाव गैयै समाव ओ जेरै थाखा फैसा फिसानि थाखाय जों बेंक फोराव लाइन थानानै गोबाव आरो गोलाव लाइन थानानै जेरै नै घन्टा थाम घन घ ब्रै घा बा घन गाहामलाायनि थानानै थाखा फैसा ओ बेंकनिफ्राय ब खननाय आरो बेंकआव सोनानै दोननाय बेफोराव बुहुद ओ जोङो खस्थ' मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो मोनथिनो मोनो ओ आरो जोङोबो बाहायोबो जायखौ जोङो इउ पि आइ बुङो बेफोरनि थ्रुयै जोङो सोरनोबा थाखा फैसा हरनो ओ थाखाय सोरबा बबेबा गोजान जायगायाव दङब्ला बे मानसिया थाखा फैसानि थाखाय प्रब्लेम जादोंबा ओ जोङो गोरलैयैनो दसे समनि गेजेरावनो जोङो फैसाखौ ओ ओ सासे सुबुं बेकनिफ्राय सासे सुबुंनि बेक आव हा सासे सुबुंनि बेकनिफ्राय सासे सुबुंनि एकाउन्टाव गोरलैयैनो हरनो हायो ओ बेजों लोगोसे गोबां बिथिङाव ओ गोनोखोआ जों नि थासारिखौ ओ मोजांनिफ्राय मोजांसिन लामायाव लाबोदों ओ जेरै गोनोखोनि दारैनो गोनोखोनि थाखायनो ओ जोङो थांलाय फैलाय हान्था मलाायनि थाखाय लामानि गोनांथि बेफोर लामानि गोनांथिफोरखौ जोङो ओ मोजां लामा खालामनानै लानो हादों बेजों लोगोसे रेलगारि रेलगारिनि थाखाय थांलाय फैायनायनि थाखाय जोंनो रेलगारि खारनो थाखाय ओ साइथिननि गोनांथि बेफोरखौ जोङो गोरलैयैनो बानायनो हादों जेरै ओ गिदिर गिदिर ओ बिल्दिं थामथाला ब्रै थाला बा थाला ओ आरो माखासे आलादा आलादा ओ टाइपनि क्रियेटिभिटि ओ जिनिस दिहुनन्नाय बेफोरखौ आं सानो गासिबो दोनोखोनि दा दारैनो जानाय नोंथाङा आरोबाव माबा बुंबावनांगौ दङ नामा?
दा नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासैबो सैथो आरो गोनोखोआदि जोंनि थाखाय बिसेनि गोनांथार ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव बे बेखौ जों ओ मिथिना लानांगौ आरो गोनोखोखौ जों ओ मोजाङै बाहायनो हानाया गोनांथार मानोना गोनोखोनि हेफाजाबै जों ओ जोंनि सानफ्रोमबो जिउखौ साबसिनै हामनाय आरो ओ मोजां लामाजों दैदेनलाङोबा जोंनि थाखाय सानफ्रोमबोनि थांना थानायनि जिउआव ओ